ओं खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
औ ओ नोंथांनो आं फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मा ओ जोंनि जा आ बैसागु रंजालि बैसागु बिनि सोमोन्दै नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो हो होननानै हरनाय जादों आरो नोंथाङा सावरायनो सम दं ना?
औ औ सावरायजागोन दे आंबो दासान्दि ओरैनो ओ जिरायग्लांनानै दङ अ दा होमबा जों ओ नोंथांजों आंजों जि सावरायगोन बेनि आयदायानो जाहैबाय बैसागुखौ लानानै नङा होमबानो थां औ औ दे बिदिब्ला आङो ओ जि बैसागो बेनि बागै एसे फोरमायनानै होनांगोन नामा नों
औ औ नोंथां
औ औ आ बिदिब ब्ला आङो जिखिनि मिनथिगौ बेखिनिखौ फोरमायना होनि
औ
ओ दा गिबियावनो बैसागो होनना बुङोब्ला जोंनि आसाम नाङै बैसागो बोथोरखौनो ओ बा बैसागोनि से खालार खौनो बोसोर गोदान हिसाबै जोङो फालिनाय जायो नङा होमबा? थां आ दा बे बेलायाव जोङो बैसागो होनना बुङोब्ला बे बैसागोआ गोदो गोदाय आबै आबौनि सममोन समनिफ्रायनो फालिबोनाय मोनसे जोंनि बर' हारिनि बेसेबा गिदिर मोनसे बेयो उस्सब एबा फोर्बो
औ
खायै बैसागो बोथोरखौ आथिखालनि समावबो जोङो जोबोरैनो गाजा गोमजायै फालिबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों ओ जोंहा ओ बैसागो होनना बुङोब्ला ओ बैसागो होनना बुङोब्ला जोंहा इंराजि मायथाइनि एप्रिल दाननि जि जिबा बा जिब्रै खालारनिफ्राय जोंहा आ बैसागो बोथोरनि ओ से खालारहा जायो दा जायोब्ला गोदोनि आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोनाय जि बैसागो फुजा बा बैसागोनि मुङाव जि बाथौ फुजा होनाय बाथौ फुजा होनाय बे बाथ थौ फुजा होनायखौ जोङो बैसागोनि से खालारावनो जोङो नखरफ्रोमावबो बाथौ धोरोमारि ओ रायजो राजा बिथांमोन बा बाथौ धोरोमारि न'खरफोरा बे ओ बाथौ फुजाखौ होनाय खौ जों नुनो मोनो लोगोसेनो बैसागोनि से खालाराव जोङो गेदेरफोरखौ खुलुमनाय उन्दैफोरखौ मान होनाय गावसोरनि बाह बाहय बाहागिनो अननानै खुलुमनानै मायबा मोनसे अनसुंथाइ होनाय एबा गाननाय जोमनाय होन नाय बेफोरखौ जोङो दिनैनि दिनावबो नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
खालि ओ से से खालार बैसागोनि से खालार खालि ओ आङो एसे बारसनानै बुंनाय बायदि जादों जोंहा बैसागोनि से खालारनि सानसे सिगाङावनो जोंहा मा फैयो मोसौ बिहु जायखौ जों होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां आं एसे गोलावनो बुंगोरनाय बायदि जादो आं बैसागोनि से खालारनि आगोलनिखो माने बुंनाय जायाखैमोन दा बैसाग गोनि जिथु से खालार बिनि आगोलनि बाथ्राखौ आं आरोबाव नोंथांमोन नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनानै होबावनो नागिरदों बैसागोनि से खालारनि जि थु सानसे सिगां बेखौ जोङो मोसौ बैसागु होननानै बुंनाय जायो। मोसौ बैसागुआव जोङो मा खालामो ओ माने जोंनि न' खरनि बेसेबांखि मोसौ मैसो बोरमा थाया मानो गासैखौबो जोङो बोसोर गोदाननि होननानै गासैखौबो जोङो थुखैनाय जायो बेनि आरो बे थुखैनाय समाव जोङो गासैबो न'खर नि मानसिफोरा थांनानै जोंहा दोंसे मेथाइ दङ जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर बारायलांबाय था आ बिमा बायदि गेन्द्रिद्रि दाजा बिफा बायदि गं मेना मेनि जा बायदि मेथाइफोरखौ रोजाबनानै जोङो माने मा खालामो मोसौ मोसाफोरखौ दैयाव थुखैहैनाय जायो आरो। दा ओ बे लेखायैनो जों आरोबाव मोनसे खामानि मावो जोंहा जिथु ओ साराय थायो न' खर न'खरफोराव ओंख्रि संनाय साराय थायो। बे सारायनि हांगार जों हख'नानै बेवहाय जानाय थाव फोननानै बेखौ मोजाङै थावजों गलाय होनानै जोङो मोसौ फोरनो थुनानै होनाय जायो । बेनि बेनि फोरमायथियानो जाहैबाय एबा बेनि जाहोनानो जाहैबाय बे मोनसे गोदो-गोदाय आबै आबौमोननिफ्राय माने मोनसे फोथाय बोनाय जेरैहाय। गोदो-गोदायनि दिनाव जोंनि बर' हारिनि ओ आबै आबौ मोना। बा रायजोफोरा मोसौ मैसाखौ अरनबारियाव होनानै हर नाय जायोमोन बै समाव ओ मोसा सिंहफोरा गोबांखिनि जोंनि मोसौ बोरमाफोरखौ अरथारनानै जायोमोन। बे लेखायैनो बै सानखालि मा खालामोमोन जोङो। मोसौ मोसाफोरखौ सिनाय हायि बायदि जेनेबा मोसौ मोसाफोरखौ नुनानै ओ मो सा सिंहफोराबो बागदावखांनाय बायदि बिसोरनि माने मोदोमाव जोङो फाख्रा-सिख्रायै गोसोम गोसोम बायदिसिना ओ माने गाब फोननाय जायोमोन आरो बे खोथाखौ दिनैसिमबो माने ओ जोङो माने मोनो आरो फरायथिनानै सल'बाथाफोराव। जों मोनो आरो नोंथां औ ओ लोगो सेनो आरो मोसौखौ जोङो थाराइजों बुनायनि जाहोना जाहैबाय जुदि मोसौनि देहा सोलेराव जुदि मायबाफोर सानाय सुनाय दोङोब्ला बेफोरो माने स्र' खारथों बा सानाय सुनायफोरा सागाथों होननानै जोङो मोसौ मोसाफोरखौ माने थारायजों एबा दिग्लिलिटिजों बुनाय जायोमोन आरो।
औ नंगौ।
फाय जोङो से थारिखै जिहेथु जोंहा गेदेरफोरखौ मान बावनाय उन्दैफोरखौ जों हा मा बोर सारस्रिनाय बेयो थांबाय नै कालारनि फ्राय जोङो बैसागोनि नै खालारनिफ्राय गामिनिनो जोंनि सेंग्रा-सिख्ला, बोराय-बुरै, गथ' - गथाय गासिबो खेबसे ओ बैसागोनि मुङाव ओंखारनानै जोङो गासिनिबो न'खर न'खर थांना नै रंजायो मोसायो आरो जाय न'खरा जोंनो अननानै जि‌ दान हरो जि माइरं गरसे गरनै हरो बेखौ जोङो आजावनानै लानानै फैयो आरो। बेबायदिनो जोङो नै खालारनिफ्राय खमसे खम बैसागोनि स्नि खालारसिम माने मोसानायखौ जागायबाय थायो आरो नोंथां‌। जागायबाय थानानै जोङो ओ मोसाखांनायनि उनाव मा खालामो जाय बिथांमोना मोसानायनि मुङाव जोंनो थाइसे थाइनै गरसे गरनै माइरंफोर हरोमोन। बैफोर खौनो जोङो थुगब्रायनानै एबा गोबां जानायखौ फाननानै जोङो गासैबो रायजोफोरा जमा लोगो नांनानै मोनसे बेवहाय मा जायो मोनसे प्रग्राम खालामो एबा खाना जानाय होननानै बुङो आरो जोंनि बर' राव।थोंजोङै बुंनो थाङोबा खाना जानाय। होननानै बुङो बेबायदिनो जोङो खानाखौ जायो आरो। ओ बेखिनि समाव आं बेखौबो मख'नांगोन। बैसागो बोथोरा जोंनि खालि रंजानायनिल' सम नङा बे बैसागो बोथोरा जाहैबाय जोंहा जुदि गामियाव सोरबाफोर गाज्रि मोनलायनाय रायखोमालायनाय नायनो बालाय। नाय राव होलायै बैफोर जुदि जोंनि गोसोआव सानलायनाय थायोबा। बैसागो बोथोराव जोङो। खौसेयै गामियाव ज' ज'यैनो मोसानो ओंखारनायावनो जोंनि बै बेफोरबायदि गोसोनि साननाय हनायफोराबो गोमालांजोबो होननानै जों दिनैसिमबो फोथायो आरो नोंथां। दा आङो गोबांखिनि बुंनो सानाखै आं नोंथांखौबो एसे बुंनो खाबु होनो नागिरदों। दा नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागो बोथोरखौ माबायदियै फालियो बेनि बागै आंनि सिगाङाव एसे बुंगोन नामा नों?
औ हागोन नोंथां। ओ गिबियावनो जोंहा बैसा बैसागु होनना बुङोब्ला जोंनि बर'फोरनि ओ मोनसे रंजानाय। फोरबो नङा होमबा नों।
औ औ औ
औ जोंहा बैसागुखौ मोननै बाहागोआव राननाय जायो मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु गिबियावनो जोङो मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो ओ बेखौहाय जोङो सै दाननि जोबथा खालारावहाय फालिनाय जायो ओ बेयाव हाय जोङो बे मोसौ बैसागुआवहाय जोङो मोसौखौ थुखैयो । ओ मोसौखौ थुखैनाय नाय थुखैनायाव जोंहा गोबां ओ मुवा बेसाद जेरै दिग्लिलिथि थाराइ, फानेलाव, फान्थाव, हाल दै बेफोरखौहाय जोङो हानानै लायो हानानै लानानै जोङो माला सुनाय जायो औवानि आरुंआव बिनिफ्राय जोङो ओ मोसौनो नोंथाङाजे दानि होनलांबाय जे फथा फोथा औ जोङो साराय बा थौनि खिथौनिफ्राय हांगार हल'नानै थाव गुबैजों फोननानै जोङो मोसौनो फुथा फोनो ।
औ नंगौ थारैनो ।
बेनिफ्राय जोङो गामिनिनो फु फुख्रिबा दैसायाव थुखैनो लानानै थांनाय जायो बिब्दिनो थुखैयो । थुखैनायाव समाव नोंथाङा दानि खननाय जा सल' बे सल'खौथ' बयबो मिथि खायोआनो बयबो बे सल'खौनो खनो औ बिनि औ बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ थुखैखांनानै हेंगारनानै दोनहैनाय जायो । फोथारावहाय ओ फथा जों मोसौनो जा फोथा फोननानै लाङो बे फोथा फोनायनायनि जाहोनखौबोथ' नोंथाङा होनखाबाय । दानि औ बिब्दिनो गोदोनि समाव जोंनि ओ दा जेरै दुब्लि फोथाराहाय ओ हाग्रा बंग्रा गैयि जाबाय गोदोथ' हाग्रा बंग्रा दङमोन बेयावहाय मोसा मुफुरफोरा औ जाया माने अरफैयाथों होननानै माने गिना खारथों होननानै बे फुथाखौ फोननाय जायो होननानै नोंथां नाबोथ' दानि फोरमाय खाबाय ।
औ औ थारैनो नंगौ ।
औ बेनिफ्राय जोङो मोसौ खौहाय फोथाराव होना फैनानै जोङो न'आव फै फैबोला जा जों मुवा बेसाद हानानै लांदोंमोन बेखौबोथ' जों लानानै फैफायो । न'आव औ लानानै फैनानै जोङो बे खौहाय न'नि उखुमावहाय सारनाय जायो । बेनिफ्राय जोङो औ । बेनिफ्राय जोङो बेखौ सारनानै जेबोला ओ सारखाङो अबोला जोङो जा माला सुनानै लांनाय बेखौबो जोङो गलिनि ओ उ उखुमावहाय थेबनाय जायो बेनिफ्राय न'मा न'नियावबो थेबनानै दोननाय जायो । औ औ बेनिफ्राय जोङो जे बे जेब्ला बेलासेयाव मोसौखौ लानानै फैयो अब्ला जों मोसौनो फागा गोदान बा दोनदाल गोदान होनाय जायो ।
नंगौ थारैनो ।
बेनिफ्राय जोंहा बेनि उनावहाय बैसागुनि ए से खालारनिफ्रायथ' जोंहा मानसि बैसागु जाहैबाय बिनिफ्राय जोङो मान औ । बैसागुनि से खालार खालि जों फुङावनो सिखारनानै बिदिनो दुगैस्रां लोबस्रां न'खर खौ फोस्रांनानै न'खराव न'खरनि मन्दिरावहाय साथि लगायनानै ओ न'खर इसोरखौ आर'ज गाबनानै बिनि उनावहाय न'खरनि गेदेर सुबुंफोरखौ ओ खुलुमनानै बिसोरनिफ्राय बोर लायो । बिब्दिनो उन्दैफोरनोबो जोङो बोर सार स्रियो बिनिफ्राय जोङो न'खरनि गेदेम गेदेर सुबुंफोरखौहाय खुलुमखांनानै बा बिसोरनिफ्राय बोर लाखांनानै गामिनि गेदेर सुबुंफोरखौबो खुलुम खुुमहैयो खुलुमनानै बिसोरनिफ्रायबो जोङो ओ बोर लायो आरो गोबां गियानबो मोनो बिसोरनिफ्राय जोङो बिनिफ्राय औ बेनिफ्राय जोंहा बेनि नै खालार बैसागुनि नै खालारनिफ्रायथ' जों जोंहा मोसानो ओंखारबाय मोसानो ओंखारनायाव जों बर'नि द'खना थावसि रेगें रेगें फास्रा बिब्दिनो आर'नाइ गाम बेफोरबायदि गाननानै मोसानो थाङो बेनिफ्राय ओ जों दामग्रा आगजुफोर होनोब्लाथ' बैसागुआव जोंहा खाम, सिफुं, सेरजा, जथा ओ थरखा बेफोरनो नङा होमबा नोंथां?
थारैनो नांगौ थारनो नांगौ दा नोंथाङा जिखिनि फोरमायलांबाय आङो खोनानानै जोबोदखिनि गोजोननाय मोनदों थारैनो नोंथाङा जिखिनि बुंबाय फोरमायबाय बियो गासैबो सैथो होननानै आं सानो गासैबो सैथो बाथ्राखौनो नोंथाङा बुंदों । बे बेलायाव आङो नोंथांनियाव आङो फंनैसो सोंथि सोंनो नागिरदों आथिखालनि बै बैसागु मोसानायाव एबा दानि जुगनि बैसागु मोसानायाव ओ सिगांनि बेलायाव जों जेरै बेहाय खाम, जथा, सिफुं, सेरजा लानानै ग्रोम ग्रोमै बैसागो मेथाइ रोजाबनानै ओ मोसायोमोन मोसायोमोन रंजायोमोन आथिखालनि बेलायाव जों नुनो मोनो मा दानि दिनाव बायदिसिना दामग्रा जेनेबा आगजु जेरैहाय टेप देक बायदिसिना बेबायदिनो हम थियेटार बायदिसिना इलेक्ट्रिक जि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकजों बाहायजानाय बेसादफोरखौ लानानै दामनानै जों मोसानायखौ नुनो मोनो ।
औ नंगौ थारैनो औ जोंहा जोंहा बिबदि ओ दामग्रा गुबुन जेरै बगस बेफोर बादि लानानै मोसायोब्ला नाथाय जोंहा बिब्दिनो गोदोनि जा ओ गोदोनि फ्राय सोलिबोबाय थानाय जा जोंनि दामांग्रा आगजु बेफोरो गोमालांनो हमगोन बा मा लांगोन बिनि थाखाय जोङो बां माने दामग्रा आजु खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरखौ दामना मोसायोब्लासो जोंहा माने ओ रिं सारसिनो आरो देंखोआहाय जोफोरा बोदोर जायो बेफोरखौ खोनाबाथाय औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय ओ जोंनि बे रंजालि बैसागु बिनि बागै सावरायनायखौ बेखिनि बेयावनो फोजोबनोसै ना मा होनो नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै आं आं थारनो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो ओ बेलासे समनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांनिसिम ओ